खो
खोनायाखै खोनादोंना खोनायाखैथाय?
दासो खोनादों।
खोनाबाय ए नाङाबो माबो सानदोंमोन आं। उम अबाव दं नोङो?
थाम्फै अरजोबबाय मासतिनि उसुङाव जिरायनानै दङ थाम्फै अरजोबबाय खोरोमाखै मोफ्लामदोंल ओमफ्राय अखाफोरा ओइ नुजानानै दं। साया माया मुफ्लामफैदों ओरैबो साया माया ओरैबो साया माया नुफैदों नोंसिनिथिं मुफ्लामनायखौ
थोत मा साया मायासेै बेलाय
माने एसे एसे मोफ्लाबनाय बायदि नुदों नोंसिनिथिं मोफ्लामनायखौ।
आयु जोंथिं मोफ्लामनायखौ नोंसिनिथिं नुहैयो आरो ओरैजाय एथ गोजानाव जानला मोनलासो
हो खोरोमाखै जायखिया
खोरोमाखै खोरोमनायालाय नङा मोफ्लामदों ना मोफ्लामाखै सोंदों आङो‌।
ओ
माइ गायाखै नामा नों दिनि?
गायदों। गायदों हा दिनै हासिगौमोन आम फ्राय खोथियानो थोआखै ओमफ्राय थोआखै नालाय दहाय मोना सि मोनासि बैयाव मोननानै
दिनै फुदुं फुदुं फुंनिफ्रायनो
हा दरसेनिखौ ए ए हा दरसेनिखौ फु फुना फुनानै लांफैदों खोथियाखौ ओमफ्राय गाबोन गायहैबावनांगौ दब्लाय ब्रै थाबोदों जा गिदिर गिदिर दब्लायाबो। माखासेया थांला ओमफ्राय जों थांनायफ्रा
आतसा बेबायदिनो लांगाब लांगाब सामफ्रामबो मोनबाय थाबा हामगौ आं। लाथनायखौ हरफिनबाय फैसाया गेमाव गेमाव आद हाजार मोनदों ना मादों नो
ए
दाइन रो मोनदों नो गेलेनाया।
उम
आ गेलेनाङा होनबाबो बुजियाखै गेलेगासिनो गेलेगासिनो गेलेनानै दिनै मोनबाय। आंनो हरफिनबाय बिमानाव बिहद दों नामा होननानै सोंदोंमोन आं दाख्लै ला थ'नायखौसो लादोंना मादों होननानै
औ
होनदों नालाय ना।
मा?
बिस
मा ओनदों
बेसेबां हाबदों होबदोंमोनलाय नोंना?
बेयाव रायलायनाय
स्निजौ स्निजिस्नि स्निजौ स्निजिस्नि जानानै दं। ओ थ'थेल गासै औ गासै आमफ्राय माबायाव ओंलै ओमफाय दाखालि आं न'आव थांखालि बाहायनाय जादों नैजौआ दा माबाल' दं गासै माबा दंखोमा द'जौ दंखोमा।
अबाव खा थाना रायलायखो हा?
गासै माबायाव द'जौ दंखोमा। द'जौ नंगौना नङा थाय द' जौ दंखोमा औ औ।
हाबनाया माबा जाबाय दा स्निजौ स्निजि। स्नि दंमोन ओमफाय दा द'जौ दं। आं दाखालि फास्ट हाबनायखौ बाहायदोंबा।
ए माने दिनै हाबनायजोंसो स्निजौ जाहैयो।
औ गासैसो
ए
थ'थेल।
आंहा आंहा दाख्लैनो बिदि हाबदों सानदों।
नङा
आंना मैया स्निजिस्नि हाबदों। थाम रिं दहाय फुंनि थाम रिंगायाव।
ए हाबनाया माथो बयनाबो एखे समावनो हाबजोबखायोनो। हाबनाया एखे समावनो बयना बो हाबजोबो खोनाबाय
माथो आंनाव फुङावनो हाबदों।
आंनाबो फुङावनो हाबनानै थादों खोमा आं नायाखै नालाय दासो नुबायरा आङो।
माबायाव हाबदों आंना नो थाम थाम रिंगा बेबायदियाव हाबदों।
ए नोंगौ खोमा नोंगौ खोमा एखे समान एखे समावनो माबा हाबजोबो बयनाबो गासिनाबो।
उम दाव'राव खोनाहैदों नामा?
खोनायाखै।
एखे समावनो हाबनानै थादों खोमा होमबालाय आंना फार्स्ट बै आंना सिनि जिस्नि हाबदों ओमफाय सिनि जिस्नि स्नि दाइनसे जिगु जाबाय हायो बेैयो नै हादेरोना
औ
ओमफाय माबाजों थाइनैजों ओमफ्राय स्निजिसिनि हाबनायजों माबा जाबाय स्निजिगु जाबाय।
मैया मैया मैयाना दाख्लै आं मैयासो लादों नालाय। दा फोर होबा एसे माबागौमोनदां
औ दाख्लैफोरनो दाखालिफोर रायलायनाया ओरैनोसो थांबाय नोंना होम्बा
ए बिदिसि।
उ।
होनांगौसो आरो रायज्लायबाथाय होनांगौ नामा जाखो?
ओहो सि माबा सिगाङावनो बानायनानै लाखानांगौ।
ए आंना होमबालाय ओरैनो लसि थांजोबे
नोंजों रायज्लायनायल'सो खामोन नोंजोंल'सो रायज्लायखादों दाख्लैहाय खेनसे होमबालाय दाख्लैनोनिफ्राय रायलायबानो आं होखानांखागौमोन ओमफ्राय आं रोङासैना गिलायलांबाय होनोबो। मो दाख्लैनो होनो हायोमोन आं।
ओ।
हाबनानै थालाबायगौमोनदां मैयासो होदों आङो
आंना ओमफ्राय हारसिं हारसिं दानलायजासे दोनबासो माबायो खोमालै बांसिन बि माबायो दां दानो हरबा गाव
ओ मा खेनसे खेनसे हरबानो बारायो नामा हो?
बा ओ बारायबाय थायो।
आंना माथो बारायाखै बेनोबे दङ दहाय बै
थि मिथिया बारायो ना मायो आं मोजां नाया आं बारायनाय बायदि मोनो। दाखालि खनसे नायदोंमोन आं बारायदोंमोन बिसिबांबा बारायखो
आब' ओनफाय दा बिसिबां जाखोथाय मोनथिला हां हो
दायो नायफिनदो होनदां गाव गाव हरबा रासिन बांसिन मोनो गाव हरबा मालाय हरनाया बारा मोना। बांसिन गाव गाव हरनो मोननांगौ होमबासो जायो।
मारै?
गाव गाव हरनाया बांसिन गाव हरनाया बांसिन मोनो ओमफ्राय गाव बारा हरालासिनो मालायल' हरबाय थाबा
खोनायाखै।
माहन्दों माहन्दों?
सानसेयाव खनसेल' रायलाय नाङौ
नों गोसोबायदि रायलायनो हायो रा
ए होनबालाय सानसेयावनो खामायनो हायो
औ नों गोसोबा सानसेयावनो फोजोबजोबनो हायो रायलायै रायलायै
बिदिसै होनोमबालाय खोथाया बिदिसो जानानै दं होनबा
रायज्लायबाय थाबालाय जोंना मा लांखायावनो जोबसिगौ मालाय सन्तस मोना जोबजो जोब्बायना सन्थ'समोनना जोब्बाय आदा अख्रां मोनहाबो जोबजोब्बाय कमप्लिट जाजोबायना राय्लायनांला औ बिसोरो जोबाय बिसिना मालाय गैला रायलायजाला
बेसेबां मोनखोथाय ओंखायनोथ' बे बेसे बेसे मोनखो ओमफ्राय माथो गोदान माबा जोबनायफ्रा एसे माबा फैबावगोन बायदि मोन होनदोंनो
होनदों खोमा ओं दाखालि हरनाय नुदां बेयाव मैया बेयाव खोनासंनायावबो होननाय बादि खोनादों उम उम गोदान फैबावगोन माने फैथ'वाखै फैथ'वाखै रायलायथ'वाखैनो बिसोर रायलायथ'नो मोनाखैनो दाबो फैथ'वाखै खोमा
ओमबालाय बै दानफोराबनिबो मागोन दां लागोनदां रायलायसिगोनदां ग गोदान हाबनाया
उम
मारि मारि जाखो एसे मोजां हाबबा हामगोमोनलाय
आं जेबो बुजिया बेनो सोमोन्दै रायजलायनांगौ रायलायनांगौ आं जे बुजिया रायलायनांगौ रायलायनांगौ मालायखौ जेबो नायजा जे आङो आङो रायज्लायनो मोनबानो जाबाय सिगांनि्फ्राय थाबाय थाबाय दासो नामा जोंहा
थालांबाय जोंहा ओं ब्रा मैया दाखलैनिफ्रायसो होनजाबाय ओमफफ्राय आंहा दाख्लै नों नोंजों रायजलायनायाव नों होनब्लानो जाबाय मोनलाया ओमाय आंहा गैया होनो रोङा हास मैयाहायसो होलाबायबाय मैया सानसेजों राय्लायबासो होबाय आङो
आंबो बारा मोनथियामोन उनावसो मोनथिदों आङो
उम
उनावसो मिथिदोंबा आङों आं-आंबो मिथियामोन दा आब जुनालि आब' सोदोमस्रि मोनाबो कमप्लिट जाबाय खोमा बिसोरबो रायलायला
हा
आब जुनालि आब सोदोमस्रि मोनहाबो कमप्लिट जाबाय खोमा बिसोरबो रायजलायासै ननो
उम
दा गोदान गोदान सोनाय गोदान सोनायफोरल'सो स
गोदान नङा बिसिनियाबो राय्लायनो हागोन ना हाया मा जेनेबा बिसोर रायलायनायफ्राबो बेसेबांबा जनल' माबा बेसेबांबाल'सो रायलायनो मोनो थार्टि अवान ना थार्टिटु'सो रायलायनो मोनो नामानो
गै माथो रायजलायनाया बेबायदिल'सो रायलायनो मोनो नो जन जेनेबा थारथि माबा थार माबा मा होनोलाय थामजिब्रै थामजिसे थामजिब्रै बेबायदि
मानसिफ्रा
औ मानसिफ्रा माने माबायाब्रा
रायलायनायाव थामजिद' थामजिद' थामजिद' थामजिद'सिम रायल्लायनाय नुदां आं मानसिफोरनिखौ।
सासे सासे मानसिया थामजि द' मानसिफोरनो फन हरनो माबा थामजिद' मानसिफोरनाव हरनो हायो सासे मानसिया माने थामजिद' बार
ए बिदिसो
सासे मानसिनाव बा बा बार हरनो हायो सासे मानसिनाव बिबो नोंनाव बा बार हरनो हायो ओमफ्राय नों
सासेयाव बार